हेल' औ खुलुमबाय नोंथां औ दहाय जोंनि सावरायनाया एसे कारेन्ट थांनानै एसे उसुबिदा जादों नङा होमबा।
ओं
दायो जोङो ओ बे आयदानि सायाव नोंसोर सावरायफिनि नोंथां।
जागोन दे गैला माबा
दिनै आं नोंथांखौ ओ सों सोंथि मोनसे खालामफिननि दिनै जोंनि समाजाव नि फरायसुला फरायसुलिफ्रा मानि थाखाय एसेबां थाब थाब ओ फरायनाय बि खौ द्रप आउट जानानै आरो थाब थाब मानि थाखाय एसेबां बेखार जेंनानि जेंना जेंनानि फारसे मोगा मोगि जानांगौ मानि थाखाय बांसिन जादों।
बे बे आयदायाव नोंथां जोङो बुंनो थाङोबा गोबां जों जाहोनफोर दङ।
औ औ
जेरैहाय आं दहाय बुंनाय बायदिनो ओं जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा जोङो स्कुल कलेजाव जोंनि बिमा बिफाफ्रा गासैबो जोंखौ आं खस्थ' बाबो आगार हरखायो आरो जोङो बयबो जोंनि लाइमोनफ्रानो जों सोलोंथाइखौ जोङो लाबोगासिनो नाथाय गेजेराव जोङो नुनो थाङो माखासे जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां बेबायदिनो न'खरनि हायियाव बा गावनि ओं गावनि माखासे गाज्रि आबहावा बेबायदि मोननायफोरजोंहाय जोङो स्कुल कलेजफोरखौ गारनानैहाय जों ओरैनो थानो गोनां जानायखौहाय नुनो थांदों जोङो।
औ
ओमफाय बे खेथ्रआवनो दायो जोंनि माखासे फरायखानाय जोंनि लाइ लाइमोनफ्राबो दिनैहाय जोङो बेखाराव थानायखौ जोङो नु नो मोनदों आरो जोङो नुबोगासिनो। बे बेलायाव आं सानो जोंनि बे गोरों जोंनि लाइमोनफोरनि सायावबो जोंहा माखासे
भुलफोर दं होननानै आङो सानो आरो
औ औ
दिनैहाय नायोबा जोङो आं दहाय बुंनाय बायदि बिदिनो जोंनाव जे सम्फदफोर दङ जेरैहाय हा बा जोंनि मिथिंगायारि जों माखासे बेसादफोर जों मोननाय जों गासैखौबो जोंनि लाइमोनफ्रा दिनैहाय बाहायनो रोङाखै होननानै आं सानो बिनि थाखायनो
जोंनि फरायखांनाय लाइमोनफ्रा दिनैहाय बेखार जानो गोनां जादोंखौ आं नुयो आरो।
औ औ
बिनि बेलायाव जोंनि बर' समाजनि बयनिफ्रायबो देरसिन मोनसे धोनानो जाबाय हा दिनैहाय जोंनि फरायखानाय जे लाइमोनफोरा दिनै गावनि बांसिन जे गिदिरसिन सम्फद जे हा बेखौहाय दिनैहाय बाहायनो रोङाखै मानो होनोब्ला बा जोङो हाफोराव जोङो जोंनि बेखार लाइमोनफ्रा जुदि मा होनो मोजां रोखोमनि आबाद खालामनानै बेखौहाय ओ जोङो फानोब्ला जों गोबां रांफोर आरजिनो हायो आं बेखौ नुयो आरो आरो माखासे ओं बिदिनो माखासे लाइमोनफ्रा बेफार बानिज्य बिदि खालामनानै बा जोंहा गोबां रोखोमनि जायजोंहाय जों रां रुफा आरजिनो हायो बेफोरबायदि लामाजोंहाय थाङोब्ला जोंनि बे बेखार जेंनाया गोबां खम जागोन होननानै आं नुहुरनायखौ आं नुहुरदों आरो
औ औ थारैनो
नोंथाङा बे बेलायाव माबोरैहाय नोङो जोंनि लाइमोनफोरा दिनैहाय बेखार नि अबस्थायाव गोग्लैनानै दं बेखौहाय मा नुहुरदों नोंथाङा
औ थारैनो नोंथां नोंथाङा दहायो माखासे फंनैसो खोथाखौ बुंनानै गालांखाबायानोसै जे जोंहा मोनसे सम समपति दङ होननानै बुङोबा जोंहा गिबियावनो दा दिनै बे हायावनो जुदि जोङो फरायनायजों लोगोसेनो जुदि जोङो गोबां बेबायदि ओ आबाद फोर जुदि जोङो मावनानै दा गिबियाव जों आबादखौ माव जों रां फोर आरजिनो हायो नङा होमबा दा आरो जोंनि समाज आव मेन जोङो रां खामायनायनि मोनसे जोंनि मुलाम्फा होननानै बुङोब्ला जोङो दिनै आबाद आबादारि बिथिंखौबो जोङो गिबियाव लानो हायो दायो जोंनि माखासे लाइमोनफ्रा बेखार जानायनि गिबि खारनानो जाहैदों जोंनि साफ्रोमबो गासिबो नंजोबा जौसेयाव स्निजि दाइनजि जौखोन्दोआ जोंनि बर' समाजा गोबां माने रांखावरि बिथिङाव मोगा मोगि दिनैसिमबो जानो गोनां जायो बेनिखायनो माखासे गोग्गो सोलोंथाइखौ जोङो लाफुंनोबो हाया जानांगौ जायनि जाहोनाव जोंनि माखासे फरायसुला फरायसुलिफोरा गोबां माखासे फरायनायनि बेलायावबो माखासे रांखावरिनि थासारिखौ लानानै माखासे मोगा मोगि जानांगौ जायो जायनि समाव जोङो मोजाङै मोनसे गुदि फरायसालिनिफ्राय गोग्गो मोनसे सोलोंथाइ लानानै जुदि फरायलांबाबो उनसिमहालागै गोजौ फराय गोजौ फरायसालि हालागै जोङो माखासे जोङो लाखिनोबो हायो जायनि जाहोनाव जोङो जोंनि माखासे लाइमोनफोरा गेजेर ससेयावनो बिजाब फरायनायखौ दोन्थ'नानै रांखावरि खामायनाय लेभेलावबो जोङो गुबुना बारबोयो आरो गुबुना गुबुन गुबुन लामाजों आगान सुरलाङो
दा बे लेभेलाव जोंनि माखासे जिथुनाखि फरायसा फरायसालि नागारनानै फैनाय बे फरायसा फरायसुलिफोरा दिनै बिजाबखौ गावनिफ्राय जानगाराव दोननाय लोगो लोगोनो बिनि माखासे साननाय हनायफोरा गोबां माखासे गुबुन गुबुन लामाजों थांनो गोनां जायो जेरै सोरबा खायफाया गावनि मोजां लोगो मोनैनि जाहोनाव माखासे मोजां गियानखौ मोनफुंजोबनो हाया खायफाया मोजां लोगो मोननायजों लोगोसेनो गावनि खामायनाय बेलायावबो मुखुब थायो दा बे लेभेलाव आङो नुहरना मोनदों जे जोंनि बर' समाजावबो माखासे जायबायदि मानसि जायबायदि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना ओ फरायसालि नागारनानै फैदों ओ फरायसाफोरा बै फरायसुला-फरायसुलिफोरा माखासे उन्दै समावनो गोबां ओ ओरैनो बेखाराव थानायखौ नुदों आरो जेनेबा दा बेयावहाय बिसोरो बैफोर समफोरखौ जुदि ओरैनो बेखाराव थांहोआल'बासिनो ओ माखासे जोंनि बिमा-फिफाफोरजोंनो जुदि आबादारि बिथिङावबो जुदि मोजाङै मोनसे ओ बोलो होफानानै बा एसे सहाय मदद होफानानै जुदि जोङो बैफोरनिफाय जोंनि बिमा बिफानिफायनो माखासे मोजां मोजां आबादफोरखौ जु मावनायफोरखौ जुदि जो सोलोंनानै लायोब्ला इयुनावबो गोबां माखासे ओ गावनि बेखार जानाय लामानिफ्रायबो ओ जानगाराव थानो हायो आरो लोगोसेनो ओ जोंनि जिथुनोखि ओ गि ओ जोंनि जिखुनिखि जोंनि माखासे जि मोनसे स्किलफोर बैफोर माखासे सोलोंथाइफोरखौ जुदि जोङो सोरबा एमब्रदारि सुनाय बबेयावबा जोङो माखासे दाव फाराम फिसिनाय बबेयावबा जोङो अमा फिसिनाय, बबेयावबा जोङो बयलार फिसिनाय बबेयावबा जोङो बिदिनो बायदि बायदि बिथिङाव जुदि जोङो गावखौ इयुनाव गोग ओ मुसफुरै सुंथाना लानो थाखाय बैफोरबायदि माखासे ओ सोलोंथाइ मावबादा होनाय बैफोरखौ जुदि लानानै जुदि ओ गावखौ जिउआव गोरायै मोनसे फसंथाना लाखिनो थाखाय रां खामायनायनि बेलायाव बैफोर माखासे जे मावबादा खौ लानानै सोलोङोब्ला गावनि बेखार जेंनाफोरा ओ खम बेखार जेंनाफ्रा जोंनि समाजाव ख'म गोबां ख'म जाबोगोन आरो आं बेखौ नुहुरो नोंथां
नोंगौ नोंथां ओमफाय ओं नोंथांमोन नो दायो नोंथाङाबो बुंबाय जे बिदिनो गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै बा बा बिदिनो जोंनावनो थाखानाय जोङो दाउ, अमा बिदि जों गासैबो फिसिनानै जोङो लाइमोनफोरा जोङो ओं बै खार जेंनायनिफ्राय जोङो खार जोङो गावखौनो रैखा खालामनानै लाखिनो हागोनखौ नोंथाङा फोरमायबाय आं नोंथांनाव बि खौनो सोंनो सानो दि आबाद बेलायावहाय अबे अबे आबाद मावनाया बांसिन दि मुलाम्फा होयो नोंथांनि मोनदांनायाव
औ औ थारैनो नोंथाङा जाबायदि मोनसे सोंथिखौ खालामदों बे सोंथिया जोबोर ओथि गोनां आं सानो दा दिनै बुङोब्ला जोंनि हालामाव जोहा गोबां माखासे ओ आबादफोर जोङा दा मावगासिनो दा बे आबादाव जोंनि माखासे जोंहा दा बुङो बानलु खेबजांफोर बैफोर बानलु खेबजां माखासे ओ बानलु राजा होननाय दा बिखौ जोंनि लाइमोनफ्रा साथाम साब्रै मानसिजों लोगो जानानै जि बिघा, नैजि बिघा, जिबा बिघा बेफोरबायदि माखासे दा नैबे गोरान खेथि आरो बेखौ मावदों माने दा बेवहाय गोबां माखासे लाख लाख रांफोर माने आरजिना लानो हादों बेखौ नुदों आरो दा बेयावहाय जोङो मेसें बोथोरनि खोथाखौ बुंहरो जोंहा गोबां माखासे गुबुन गुबुन जोङो गोरान आबाद मावनो हायो जेरै जोंहा पटल दङ', जिंखा दङ', केरेलाफोर दङ' बिदिनो थाइबेंफोर दङ', फान्थावफोर दङ बैफोरबायदि माखासे आबादफोरखौ जुदि जोङो से बिघा नै बिघा थाम बिगा बैफोर आबादखौ जुदि जों मावनानै मोजाङै जुदि जोङो मावोब्ला जेरै रासायनारि बिथिङाव ओ ओरैजा अरगेनिक बिथिङाव बिदिनो बबेयाव मोजां मोनो जे मोननैबो बिथिङाव नोङो मावनानै जुदि मोजां मोनोबा मोननैबो बिथिङाव मावनानै नोङो गोबां माखासे आबाद खौ नोङो लाबा लाब खालामनानै लानो हायो दा बिनिखायनो माने बैफोर ओ आबादफोरखौ मावनानैबो जोंनि जिथुनाखि लाइमोनफोरा गोबां दा जोंनि हालामाव गोबां माखासे लाख लाख रांखौ आरजिगासिनो दङ खामायगासिनो दङ आरो दा बेयावहाय ओ जोंनिखै दा बुङोब्ला से बिघा नै बि घा माखासे जोंनि बानलु राजा गायोब्लानो जोंनि हालामाव दा इदिनो ओ से बिगा हायाव से लाखनिफ्राय नै लाखनि गेजेराव माने खामायनो हानाय मोनसे लामाया दं आरो
नोंगौ नोंगौ
होमबा जोंनि माखासे सावरायनायखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा नोंथां
जागोन जागोन
समाबो जाबाय